औ हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ आं खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
दङ
औ बिदिब्ला नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ औ औ नोंथां
औ बिदिब्ला आं जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जादों ओ जोंनि बर' आइजोफोरादि जोबोर ओ गोथाव गोथाव खहाबथाव दोरोङारि ओंख्रिफोर संनानै जायो बेनि सोमोन्दै आङो नों जों एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां।
निसै
औ नोंथां औ
औ ओ जोंनि ओ बर' आइजोफोरादि जोबोर ओ गोथाव-गोथाव ओ दोरोङारि ओंख्रिफोर संनानै जायो बेफोरनि मादाव जोंहा ओ अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम' नारजि अमा बेदर ओ आरो बायदि खारदै ओंख्रिफोर संनानै जानायानो मख'जाथाव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
फोर ओंख्रिफोरखौहाय जोङो ओ बे ओ बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय ओ जोङो जोंनि न'खराव ओ संनानै जानायल' नङा जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ बायदि फोरबो खुंथयफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों नोंथां औ बेबादि बिदिनो जोङो बे ओ अनलाजों दाउ बायदि ओंख्रिफोरखौहाय ओ जोंनि हाबानि बे हाथासुनि बायदि खुंनायफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो आथिखालावहाय हाबा बायदिफोरावबो जोङो अनला ओंख्रि होनायखौ नुनो मोनो खोनादों नोंथां?
औ बेबायदिनो जोङो नारजिजों अमा बायदि ओंख्रिफोरखौबो जोङो बे नारजि ओंख्रिफोरखौबो जोङो न'खरनि सोरबाफोर रुंसारि जालाङोब्ला बेनि दाहा हेगार एरनाय बायदि ओ फोरबोफोरावहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बेफोर ओंख्रिफोराहाय जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय जोबोर खहाबथाव अ' ओंख्रि आरो जोंनि ओ बे जोंनि बर' सुबुं फोरा बर' समाजाव ओ जोंनि एंगारनो हायै मोनसे ओ खम गोथाव ओंख्रि होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां। अ' बेबायदिनो जोङो बे ओंख्रिफोरखौहाय जोङो ओ गुबुन हारिनि सुबुं फोरहाय जोङो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोना जोङो खालि जोंनि ओ बर' सुबुंफोरखौल'सो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि ओ ओंख्रि संनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेबायदिनो जोंहा बे ओ अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसादफोरजोंहाय संनानै जानायखौ नुनो मोनो। गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरजों आरो गुबुन रोखोमै जेरै जोङो बेखौहाय ओ खारदैबो संनानै जायो ओ आरो बेखौ जोङो मोखिबो संनानै जायो जोङो अ अनलाजों जोङो खारदै होनानै सङोब्ला जोङो बेखौ अनला खारै होननानै मि फिसिनाय जायो आरो अनला मोखि होननानै बुङोब्ला ल्बा जोङो बेखौहाय बे अनला ओंख्रियाव जोङो ओ बायदि रोखोमनि जाय जायखि जाया जोङो गोखै होनानै जोङो संबानो बेखौ जोङो अनला मैखे होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदियैनो जोङो बे अनला ओंख्रिखौहाय जोङो ओ बायदि रोखोमनि जोङो ओ जेरै ओ दाउ बेदर आरो ओ ना गोरान आरो जोङो मुला गोरान बायदिफोरजोंबो जोङो ओ गुबुन गुबुन रोख रोखोमै जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ जोङो अ' अनलाजों दाउ संनोब्लाथाय जोङो बेवहाय खारदैखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो अ' अनलाजों नाजों सङो अब्ला जोङो बेयाव खायफा न'खरा खारदैबो होनानै संनायखौ नुनो मोनो आरो खाय ओमफ्रायहाय बेयाव थाइगिर एबा मैथा बायदिफोर गोखै होनानैहाय ओ खिबो संनानै अनदला मैखि संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेबादिनो ओ अनलाखौ अनला होननानै बुङोब्ला जोङो। बे ओ माइरंनिफ्राय बानायनाय ओ माइरंनिफ्राय बानायनानै जोङो बे ओमफ्राय मायरंखौ देग्लिनानै जोंङो गुन्दै खालामनानै ओ ओंख्रिजों दै दैजों लगायनानै संनाय बेखौनो जोङो अनला होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो जोङो ओ इसे बुंलांदोंमोन बर'नि दोरोङारि ओंख्रि सबायजों साम'। एबा सबायजों दाउ आरो सबायाइजों ना गोरान बायदिबो संनानै जायो अ बेबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि आरो बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे जोब जोबोर ख'हाबथाव ओंख्रि बेखौबोहाय जोङो बे सबाय ओंख्रिखौबो ओ दाउ बेदरजोंल' संनानै जाया बेखौ जोङो ओ साम' आरो ना गोरान बायदिफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आालावहाय गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जानायखौ नुनो मोनो जोङो सबायजों दालिबो संनायखौ खौ नुनो मोनो आरो सबायजों जों अनला होनानैबो संनायखौ जा संनानै जानायखौ नुनो मोनो मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो खारदै होनानैहाय बेयाव सबाइ खारै संना सबाइ खारै ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो जोंनि बर'फोरखौहाय बेयो जोंनि मोनसे बर'फोरनि एंगारहायै खहाबथाव खाजा बे बेयो बयजोंबो मोजां मोनजानाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खौबो जोङो आथिखालावहाय ओ बायदि फोरबो ओ खुंनायफोरावहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बेबादिनो जोङो ओ आघोन दान दानाव जेब्ला जोङो ओ फुजा होयो ओ बे समफोराव जोङो बिदि ओ सबाइ अनला खारै ओंख्रि ओ संनानै होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेबादिनो ओ जोङो बे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौहाय ओ बिदिनो ओ न'खर न'खर संनानै जानायजों लोगोसे बायदि फोरबो खुंथायाइफोरावबो बाहायनायखौ नु नुनो मोनो आरो नारजिजों अमा होननानै बुङोब्लाबो जोङो बेयावबो ओ खारदै बाहायनाय खौ नुनो मोनो ओ खारदैखौबो जोङो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गाव गावनो न'खराव थालिर बिफांनिफ्राय ओ बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंगौ नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों
औ बेबादिनो ओ थालिर ओ बिफांनिफ्राय जोङो खारदै ओ बानायनानैहाय जोङो। बे बेयाव जोंहा ओ थालिर बिफांनिफ्राय खारदै बानायनायावबो ओ गोबां आदबफोर बानायनाय जायो बेखौ दायो बुंथ'ला बिदिनो ओंख्रि संनायखौ एसे बुंनोसै
औ नंगौ नोंथां
अमा होननानै बुङोब्लाथ ओ जोङो बे ओ नारजि होननानै बुङोब्ला जों ओ फाथो आबादनिफ्राय ओ ओंखारनाय बे नारजि ओंख्रि होननानै मिथियो जोङो फाथो गिबियावनो जोङो फाथोनि आबाद मावनाय जायो बेनि उनावसो बेनि गोरान बिलाइनिफ्राय जोङो ओ नारजि बानायनाय जायो। बेनि उनावसो जोङो बे नारजिखौहाय अमा बेद बेदर एबा अमा बिबौ बायदिफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। बेबादियैनो जोङो बे नारजि ओंख्रियावबो जोंनो खारदैखौ नांथारगौ। अब्लासो बियो ओ नारजि संनाय जायो। जोङो बेखौहाय ओ खारदै होआलाबसिनो जोङो संनायखौ नुनो मोना बेबादिनो जोङो ओ। नारजिजों अमा बेदर संनायनि मोनसे बिदिन्थि होनोसै। ओ जेरै जोङो नारजि जों अमा बेदर संनोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिखौ सायनानै जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ सोम दसे सम सोमना दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ दैजों रुनाय जायो। ओ दैजों रुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खेबसे मोजाङै ओ नानै लाबावनाय जायो जाहाथे बेनि गोखाया खारो नारजि ओंख्रिखौ जोै गोखा होन बेनि ओ सादाहाय गोखा जायो जेब्ला बे खाया खारो बेनि थाखाय बेखौ दैजों मोजाङै रुनानै जोङो खेबसे मोजां सुफिनबावनाय जायो बेनि उनावसो जोङो खारदै होनानैहाय ओ बेखौ दै खारदै होनानै जोङो मोजाङै जबहोनाय जायो। बेनि उनाव जों दै होबावनाय जायो फारसेथिंहाय जोङो गिबियावनो अमा बेदरखौ जों हा ओ बायदि रोखोमनि ओ मस्ला मस्लि आरिफोर होनानै आरो नांगौ बिबांनि थाव संख्रि बायदि होनानै जोङो मोजाङै एवफ्रामनानै लानाय जायो बेनि उनाव जों बे एवफ्रामनानै लानाय अमा बेदराव ओमफ्राय जोंङो खारदैजों जोंङो रुनानै लाखानाय बै नारजिखौ खौ जों होसननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायाददिनो जोङो ओ गोबाव समसिम जोङो बिदिनो ओ अमा बेदर जा। नरजिजों जोङो जयै संनानै हाया गोबाव समसिम जोङो एसे गोबाव जायोब्ला जोङो आरोबाव खेबसे ओ संख्रिखै नां जाहाथे बेखौ साखिनानै नायनानै जोङो नाङै एसे होबावना जो बेबादिनो नारजि आरो अमा बेदर ओंख्रिखौ संनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो बे बर'नि धोरोमारि मानि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा दा जा बुंलांदों दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै माखासे बांसिन खोथाफोरखौनो नोंथाङा बुंलांबाय नोंथां आं दा जा माखासे बाखि थादों बेखौ फोरमायनो सानदों नोंथां। जे जोंहा बरनि दोरोङारि ओं ओंख्रि होनोब्लाथ' नाफामाबोथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा? नोंथां नाफाम नाफामखौ जों माबोरै सोरजिनो हायो एबा दैदेननो हायोब्ला माबोरै बानायनो हायो बेखौ आं एसे फोरमायनो नों जोंना नाफाम खौ बोरै मोनो होनोब्ला जोंहा गिबियावनो दैज्लां बोथोराव जेब्ला ना दावउ जेनो गोरलै गोरलै गोरलै ना मावा एबा फिथिख्रि गोरलै गोरलै ना बेखौ जोङो हमनानै लाग्रोनांगौ जायो नोंथां जे जोङो हमनो हायो सेनजों एबा जेखाय जेखायजों ना गुरनानै एबा दै दैयाव ना सारनानै बेबायदि हाबाफारिजों जोङो नाखौ हमग्रोनानै लानाय जायो नोंथां। नाखौ हमखांनानै लानायनि उनाव जोंहा नोंथां। नाखौ एसे फोरानदब नाय जायो नोंथां बिनि उनाव जोंहा दे बर बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जे उवाल गाहेन गैया होनबा नोंथां बेयाव जोंहा बे ना ना गोरान फोराननायखौ एसे रानदबनाय फोराननायखौ जोंहा बेखौ उवाल उवालाव थास' गोसोम एबा थास बिसंखौ होनानै देनाय जायो नोंथां। बेखौ मोजाङै देग्लिनानै जोङो औवा हासुं एबा प्लास्टिकनि बथल एबा ग्लासनि बथलाव सोनानै दोननाय जायो। जेब्लासिम बि मि मोजाङै नाफाम सोमजिया अब्लासिम जोंहा बेखौ बथल एबा औवा हासु सचङाव सोनानै दोननाय जायो माथुनानै नोंथां। बिनि उनाव जेब्ला जोंहा जा जानो जानायनि सम जायो अब्ला नाफामा मोजाङै जाजानाय सम जायो अब्ला जोंहा बेखौ हाननानै सारायाव थाव गोथां एबा सामब्राम गुफुर हायजें गोब गोबां रोखोमनि मस्ला होनानै जोंहा बेखौ एवग्रोना लानाय जायो जेब्ला साराया मोजाङै मस्लाफ्रा खामफ्रामो अब्ला जोंहा बे नाफामखौ हरनाय जायो। नाफामखौ हरखांनायनि उनाव जोंहा दै एसे होननानै बेखौ मोजाङै एरग्लिनाय जायो नोंथां। एरलिखांनायनि उनाव जोंहा। संख्रि साखिनाय जायो। संख्रि साखिनानै जेब्ला संख्रिया नाङो अब नाङाखै अब्ला। जोंहा एसे संख्रि मस्ला हो देरनानै जोंहा बेखौ फोमोननाय जायो। नोंथां जोंहा ना जोंहा नाफाम नाफाम संनायाव जोंहा नाफाम संनायाव नाफामखौ जों बाथोन महरै जानाय जायो नङा होनबा नोंथां? जोंहा नाफाम संनायाव गोबां हा रोखोमनि मस्लाबो होनाय जायोना नोंथां। जेरै जोंनि बर'फोरनि होबाय थाग्रा गिबियै मस्लाया गंगार दुन्दिया नङा होमबा नोंथां। आरो सामब्राम बिलाइ सामब्राम बिलाइ आरो हाइजें
आरो गं-गंगार दुन्दिया नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ होनानै जोंहा नाफाम ओंख्रिखौ मोजाङै फोमोननानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेनोसै बेनोसै नाफाम जों माबोरै सङो होनोब्ला जोङो बेबायदि रोखोमै जोङो नाफामखौ संनो हायो आरो मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
आरोबाव दोरोङारिनि अनगायै गोबां रोखोमनि ओंख्रि जाबावो नङा होमबा जोंहा नोंथां।